हेलौ।
हेलौ।
औ।
औ बिनानाव।
औ।
औ अब्ला जों दा। ओह जाग्रा आयदानि सायाव माखासेमानि। जे फिथाइ सामथाइ नैबे आयदानिसायाव जोङो सावरायगोन।
औ।
ओह गिबियाव बिनानावा ओह। माखासे रोखोमनि जाग्रा फिथाइनिमुं खिन्थानो हागोन नामा।
औ।
अननानै खिन्थासाय।
औ। गोथां फिथाइ सान्थाइ होननानै बुङोब्ला। जोंनि देहानि थाखै मोजांसिन होननानै बुङोब्ला। आफेल आंगुर दालिम। आरो। नासपति रैमालि बेफोर फिथाइफोरखौ जानो नांगौ बेफोर फि
साबायखर थाबाय माखासे फिथाइ सामथाइनि मुं खिन्थानायनि थाखाय। बिनानावा जि बोथोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो बेबायदिनो गोजां बोथोराव मोननाय गोलोम बोथोराव मोननाय एबा दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोराव मोननाय माखासे फिथाइफोरनि मुं खिन्थानो हागोन नामा?
दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइफोरानो जाबाय खान्थाल थाइजौ रैमालि बेफोर फिथाइफोरखौ मोनो आरो मेसें बोथोराव खमला जुमब्रा बैग्रि बैग्रि बिलाथि बेफोर फिथाइफोरखौ मोनो।
औ नोंथाङाबो फिथाइ सामथायाइ जानो मोजां मोनो नामा?
औ
फिथाइ सामथायाइा जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे ओ फिथाइ बेफोरखौ जानानैनो जोंनि देहाया गोग्गोयै थानो हायो बेनिनो माखासे मानि फिथाइया जोंनि देहायाव मोजां रो खोमनि भिटामिन होनो हायो बैफोर फिथाइफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा? जायफोर फिथाइफोरा जोंनो देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि।
ओ बेफोर फिथाइफोरानो जाबाय आपेल दालिम आंगुर नासपथि बेफोर
ओ माखासे मानि फिथाइफोर दङ जायफोरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि एबा जों नो माखासे नांगौ रोखोमनि भिटामिन होनाय जायो बैफोरनि आं मोननैसो मुं लानो नागिरदों गिबियाव माखासे मानि फिथाइफोर जायफोर फिथाइफोरा जोंनो देहायाव ए भिटामिन होनाय जायो दा बैफोर फिथाइफोरा जाबाय आपेल थाइबें बान्धा कबि आरो बेबायदिनो भिटामिन बि होयो जायफोर फिथाइफोर नैबेफोरो जाबाय बायगन एबा टमेट' बानाना आलु एबा पटेट' बेबायदिनो बायदि रोखोमनि फिथाइफोर दंबावो बिनिनो बि वान भिटामिन मोननो हायो जोङो माखासे फिथाइफोरनिफ्राय एबा जाग्रा बेसादफोरनिफ्राय नैबेफोरो जादों आलु गाइखेर एबा मिल्क ओंखाम एबा राइस मैखुन एबा मासरुम बेबायदिनो भिटामिन बि भिटामिन बि टु जायफोर फिथाइफोरा जोंनो भिटामिन थु बि होयो ओ बेफोर फिथाइफोरा जाबाय बान्दाकबि दावदै एबा इग। ओ बेबायदिनो आरोबाव भिटामिन थ्रि पिभ बि थ्रि ओ भिटामिन होनाय जोंनि देहानि थाखाय। बेफोर फिथाइफोरा जाबाय रैमालि माशरुम स्ट्रबेरि ना बेदर ओ बायदिसिना जि जाग्रा बेसादफोर नै बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय भिटामिन थ्रि बि होनाय जायो। बे बायदिनो आरो बाव बि सिक्स भिटामिन माखासे मानि जाग्रा बेसाद फोरा जोंनि थाखाय बि सिक्स भिटामिन होनाय जायो। नै बेफोर जाग्रा बेसादफोरा जाबाय ना एबा फिस बेदर आलु एब फोतेत गायखेर एबा मिल्क बे बायदिनो ओ माखासे मानि जाग्रा मुवा बेसादफोर दंबावो। जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि एबा जोंनि देहायाव मोजां मोनसे भिटामिन होनो हायो। ओ नै बेफोर भिटामिनफोरा जाबाय भिटामिन सि होनाय जायफोर ओ जाग्रा मुवा बेसादफोर बैफोरो जाबाय ओ वाटारमेलन आंगुर एबा ग्रेपस नारेंकमला एबा अरेन्ज बेबायदिनो आरोबाव डि भिटामिन होना। नाय माखासे जाग्रा मुवा बेसादफोर नै बेफोरो जाबाय दावदै एबा एगस ओ गायखेर एबा मिल्क, ना बेबायदिनो माखासे मानि जे जाग्रा बेसादफोर ओ दंबावो। जायफोर भिटामिन इ होयो बेफोरो जादों गाजोर, दावदै आरोबाव एफ भिटामिन होनाय बे जाबाय आंगुर आलु एबा फोटेथो आरो एभाकेदो आरो बेबादिनो के भिटामिन होनो माखासे जाग्रा मुवा बेसादफोर दङ। नै बेेफोरो जाबाय बानाना थाइबें आरोबाव ओ बेबायदिनो माखासे मानि जाग्रा मुवा बेसादफोर दंबावो ओ जायफोरखौ आं मुं लानो सानजोब ब्ला बेखिनियावनो आं नोंथांनिसिम ओ मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंङो ओ नोंथाङाबो ओ आं जि जाग्रा फिथाइफोरनि एबा जाग्रा मु वा-बेसादफोरनि मुं लाबाय नैबेफोरनि माबे माबे ओ जाग्रा फिथाइ एबा आदारफोरखौ नोंथाङा जाफेरखो
आङो जेनबा ना, बेदर, दावदै गायखेर आरो गाजर बान्दा कफि आलु आरो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव थाइबें खमला
रिमालि आपेल आंगुर वाटारमेलन स्ट्रबेरि बेफोर फिथाइफोरखौ जाफेरबाय
अ साबायखर थाबाय ओ फोरमायनायनि थाखाय ओ नै बेफोर जायफोर फिथाइ सामथाइफोर नैबेफोर फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखाय ओ माबादि ओ गोनां खाथि होननानै नोंथाङा सानो
जोंनि देहाया ओ जोंनि देहाखौ जोङो जोथोन लाखिनोब्ला जोङो जानायखौबो मोजां जानांगोन
औ
बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरा जोंनो देहायाव भिटामिन होनायजों लोगोसे जोंनि देहायाव दैबो जगायनानै होयो
औ
ए जों जोंनि देहा सिङाव माखासे मिथिनो मोनै नुनो मोनै माखासे फिसा फिसा बेरामफोर जाखुमानानै थायो जुदि जोङो गोथां फिथाइ सामथाइ गोथां मैगं थाइगं आरो थोजासे बिबांनि सानसेयाव दै लोंबाय थायोब्ला
औ
बैफोर फिथाइ सामथायाइ आरो गोथां मैगं थाइगंफोरा जोंनि देहा सिंनि जा खहा जानाय बेफोरखौ जोथोनै लाखिफिनो आरो जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामो बोलो होयो बे आरो
ओ बेबादिनो जे आदार होननानै बुङोब्ला जि जाग्रा आदार नै बेफोरो जोंनि ओ सुबुं जिउनि थाखाय मोनसे मोनसे गोनांथार बाहागो साय आदार बेयो ओ जोंनि मोनसे गुदि गोनांथि होनना बुंनांगोन बे जोंखौ ओ जोंनि जे सोलेरखौ जौगानो टिसु फोरखौ थि खालामनो एबा गोग्गो थानो आरो सानफ्रोमबोनि खामानिफोराव थानो थाखाय ओ नांगौ जानाय गोहो बायदिसिनाफोरखौ जोंनो जगायनानै होयो जे आदारनि अनगा अनगायैबो बैफोर जाग्रा आदारफोर नैबेफोरो ओ हारिमु दोरोंफोर फालिथायाइफोर आरो समाजारि जिउनि मोनसे गेदेर बाहागो होननानै ओ जों बुंनो हायो
औ
ओ आदारा मानो ओ गोनांथि होनना बुङोब्ला जे आदारा बे आदारा सावस्रिनि नि थाखाय मोनसे जोबोर गोनांथार होननानै आं बुंनो सानो बेयो जोंनो माखासे मानि गोहो जगायनानै होयो जेरै। प्रटिन भिटामिन फाइबार। लोगोसेनो दानि बावैसो नोंथांङा बुंनाय बायदि दै जगायना होयो। बैफोर गासैखौबो जोंनि देहाया मोजाङै खामानि मावनो थाखाय। जोबोद गोनांथि जायो बेनिखायनो जे। बैफोर जाग्रा आदार। नैबेफोरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथि होननानै आं बुंनो सानो।
उम
बेबादिनो जों गोबां बाथ्राखौ सावरायबोबाय ओ जोंनि बे सावरायनाय आयदा नैबेखौ एसियावनो दोन्थ'सै होननानै। आं सानबाय।
औ औ
दे अब्ला